औ खोनादों
नोंथाङा दसे सम फ्रिबा आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बर ' आइजोफोरनि माखासे दानाय लुनायफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो थाखाय दसे सम नों नोंथांखौ आंखौ आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ने?
औ नंगौ नोंथां हागोन जावनाय थारैनो।
औ बिदिब्ला आङो जोंनि बर' बर' आइजोफोरनि बिदि दानाय लनायनि माखासे सोमोन्दै आङो जोंनि ओनसोलथिंजाय माबोरै खालामो बेखौ आं नोंथांनिसिम एसे फोरमाय लादों जों औ गोदो गोदायनि जो नुनो मोनदों। बर' आइजोफोरा गोबां बिदि न'खर न'खर बि इसान दानानै गावनि न'खरफोरखौ खुंबोनो आरो गावनि गथ' गथाय फोरोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे औ बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजोफोरा माखासे दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो गावनि गान्नाय जोमनायफोरखौबो गावनि दख'ना बा गामसा बा बायदि बिदि आर'नाइफोर दानायफोरखौबो नुनानै गावनि गान्नाय जोमनायफोरखौ दिरुननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। औ आंनि ओनसोलथिं जाय बेबायदि दानाय लुनाय हाय इसानफोरखौ माबोरै दायो होनोब्लाथाय गिबियावनो बिथांमोना खुन्दुंफोरखौ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोग्रोनायखौ आङो नुनो मोनो बेनिफ्राय बे खुन्दुंफोरखौ बिथांमोना माखासे बबिनफोराव सानानै लानानै ओ बबिनफोराव साखांनायनि उनावहाय जेब्ला बिथांमोना बिदिनो गावा खैखानसो सोंगोन बिखौ, हिसाब खालामनानै खैथा बबिन नांगोन बेखौ हिसाब खालाम खालामनानै जेब्ला, ओ साखाङो अब्ला बे खुन्दुंफोरखौ सोंनायफोरखौ आङो नुनो मोनो बिनि उनाव सोंखांनायनि उनाव बिथांमोना सोंनानै माखासे नो फोर खननायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो नो खनखांनायनि उनावहाय बिदिनो इसानाव आलायनानै बिनिफ्रायनो इसान दालांनाय फोरखौ आङो नुनो मोनो आरो, आरो बिदिनो इसानावहाय जों बयबो मिथिगौ इसानावहाय मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ होनोब्लाथाय जोंनो माखासे इसान दानो थाखाय जोंनो खुन्था गंब्रै नांगौ जायो बे इसानखौ आलायनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दारहालफोर नांगौ जायो जेरावहाय जोङो बे इसानखौ दागोन। जों‌ लोगोसे रासो आरो जथल मुस्रा बबिन‌ बिनि बेनिफ्राय आरोबाव ओ माखु बेफोर गासैखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो, बेफोरनि मददजों जोङो जि दानो हायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां बिदि बिदिनो बायदिसिना आगरफोर होनानै मोजां मोजां समायना दख'ना फोरखौ जोङोु दानायफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायफोरावहाय बेफोर गासैबो जों जों समायना नुयो जेब्ला बर' हारि नि आइजोफोरा बिदि दख'नाफोरखौ गानो अब्ला समायना नुयो आरो थिग बिदिनो जा आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो गोबाङानो बिदि बाजार दखानफोरनिफ्राय बायनायखौ नाथाय गोदो गोदायनि समावहाय जोङो मिथिनो मोनदों खि गावबा गावनो दानानै बिदि गाननाय जोमनायफोरखौ लानो फोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आथिखालनि मुगायावबो बिदिनो साफा सानै बा बिदि दाबसे दाबनै गामियावहाय बिदि इसान दानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायफोरा बिदि दानानैहाय न'आवहायनो गामसा दखना बा फालि ओ ओमफ्राय आरो बिदि आर'नाइफोर बेफोरबायदि दानानैहाय गावनि न'आव बाहायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आगोलनि गोदो गोदायफोरनि आइजोफोरा गोबां बिदिनो आ गर बेफोरबायदि एरनायफोराव गोबां मुखुबमोन आरो रोङोमोन आरो। गोबां बिदि हाजो आगर दावराइ मोख्रेब बेफोरबायदि बोरला आगर गासैखौबो जोङो जेब्ला जोंनि दख'नाफोराव एरखांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो साद्रि पोर आव अल्बा जों गोबां समायना नुयो आरो बिदिनो माखासे गोमो गोजा गोथां बिदि बायदिसिना गाबनि आगरफोर लगायनानै जेब्ला जोङो दाइ दायो अब्ला जोंनि दख'नाफोराव गोबां समायना बेरखांनायफोरखौ जोङो नुयो। नुनो मोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे इन्दि सिफोरबो दङ जाय बाराव दखानफोराव गोबां बेसेन गोसा बेफोरखौबो जोङो न'आव जुदि दायोब्ला जोंहा माखासे मुलाम्फाफोर जायो आरो बिदिनो द जोङो नुनो मोनोमोन आगोलावहाय गोदो गोदाय बिदिनो माखासे आर'नाइफोर दानानै हाय जोंनि जोंनि गिदिर फोर फोरनोबो मान बावनाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालावहाय औ। आथिखालावहाय बेफोरबायदि बारा एसेबां जोङो नुनो मोनला मानो होनोबा आथिखालाव बिदि मेसिनफोर जों दानायफोरबो ओंखारबाय आरो बिदिनो बाजारफोरावबो जों गोबां एभेले एभेले मोनो। नाथाय बेफोरनि सोलाय जोङो गावनो न'आवहाय बानायनानै दायोब्ला जोंहा बेफोरो सुंस' सयो आरो जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो, जोंहा बाजारफोरावबो दखाव जों नायोब नुनो मोन मचन फोरजों दानायफोरा बेसेना एसे खम जायो नाथाय आखाइजों दानायफोरा गोबां बेसेन दाम गोसा जायो आरो बिनिखायनो जोंहा आखाइजों दायोब्ला जों बेफोरखौ बाजाराव फानोब्लाबो जोंहा दामफोरा बेसेनफोरा बारा। जगोन आरो जोंहा न'आवहाय हेफाजाब जागोन रां थाखा फैसानि आब बेलायाव जोंहा हेफाजाब जागोन आरो लोगोसे जोंहा ओ जों गाव दानानै ओ जोङो गावफोर गानोब्लाबो बेफोरखौ गोबां समायना नुयो आरो आरो बिदिनो माखासे जोंहा गुनानि दख'नाफोरबो दङ जायफोरखौ जोङो आगोलाव गोदो गोदायफोरावहाय दानायफोरखौ जोङो दायो नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बिदि गुनानि दख'नाफोरखौ बांसिनखौनो जोङो न नुनो मोनला आरो नाथाय बेफोर दख'नाफोरखौ जोङो जेब्ला गानो जोंनि मोदोमफोरजों बा जों जों गोबां बिदि बेरखांनाय बर' आइजोफोरजों समायना बेरखांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोर गुनानि दख'नाफोरा गोबां समायना आरो। नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायदि माखासे जि दानायफोर नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नोंथां थाङा नुनो मोनदों खोमा बा माबोरै दायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङाथ' ओ गोबां फोरमायबोबाय आंबो जाखि नि हागौ बा मिथिगौ आं फोरमायनोसै मानो होमबा सि दानिया जोंनिया बर' आइ जो फोरनिया दाल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानायाव रोंखा राखा बा जोबोद मुखोमोन नङा होमबा। ओ थिग बिब्दिनो जोंनियाथ' आथिखालाव गोबाङानो बिदि औ हिसान दानायखौ जोङो बिदि न'खर न'खर नु नोमोनला नाथाय गामियाव बिदिनो दाबो जोंनिया बर' आयजोफोर दङ सि दानायाव जोबोर मुखुब एबा रोंखा राखा नाथाय जों गोदो मिथिनो मोनोमोन जे जोंनि गासैबो न'खर न'खर जोंने हिसानसालिथ' थायो होननानै मानो होनोब्ला
गोदो बिदिनो बो बांद्राय जोंनिया बाजार बा दखानफोरनिबो बायनानै गाना मोन बर' आइजोफोरा गावनो दानो लुनो रोंखानाय आखा फाखाखायनो गावनो न'आवनो जोंनिया जि ओ आ थावख्रि लुनानै इन्दि खुन्दुं बा बिदिनो बायदि जोङो इन्दि खुन्दुंफोरखौ बायदि गाबहोनानै जेरै जोङो मिथिंगानि फ्राय बिदिनो ओ बिलाइफोरनिफ्राय मेब्रि बिलाइ बा बेफोर सिलिखा फिथाइ जों बेफोरनिफाय बायदि बायदि मिथिंगानिफ्राय जा जा गाबा गाब होयो बिदि गाब होनानै जोङो सि दानानै गाननायखौ नुयोमोन आरोखि
औ।
औ लोगोसेनो ओ आगोलनि आइजोफोरा मानो होनोब्ला बायना गाना बुङो ब्ला जोंनिया बायनि जिफोरा जोंनिया बारा गोबाव जोरनो नागिरा। मानो होनोब्ला बेफोरखौ मिसिंजोंसो दानाय जायो नालाय एसे गो बाजायो बेफोरो बिदिनो अखा नांबाय अखा सिबाय थायोब्ला बा बिदिनो सानदुं गोसाफोराव लामा दोनोब्लाबो बैफोर थाबनो सैयो एबा गोबबा जालाङो आरो थाबनो जिनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनिया गोदोनि आइजोफोरा गावनो नेयो न'आवनो बिदिनो इन्दु खुन्दुं लुनानै गाव न'आवनो जि दानानै दख' ना बा लानाय फास्रा बा बिदिनो हौवाफोरनि बेलायावबो गामसाफोर बा यानफोरखौ दाना होयोमोन एबा बिसोर गावनो समायना रमायना आगर एरनानै गानोमोन आरोखि लोगोसेनो बिसोरो आइजोफोरा जोंनिया गोदो ओ जि दानानैबो जोंना न'खर खुंनायाव गोबां रांआव जोंहा हेफाजाब होयोमोन लोगोसेनो बैफोर जिफोरखौ फानानैबो बिसोरो गावनि फिसा फिसा फिसा फिसौफोरखौ फरायनायाव एसेबाबो रा रांनि मदद होयोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव बिदिनो गोदोनि बायसा जि दानायखौ एसेबां नुला मानो होनोब्ला दाथ' जोंनिया मिथि जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनदों सोरखारा बिदिनो जि दानानै जोंना मिसिन होफैनाय नुनो मोनदों बेैफोर मिसिनजोंसो जोंनिया खौ दानो हमबाय ओ समनिबो आंख नालाय बेनिखायनो जोंने बिदि ओ सोरखारानो दडायरेक्ट जोंनिया जिखौ सोंनानै लाबोखायो बेनि उनाव जोंनो न' न' फैनानै बिदि ओ फिसा फिसा गंसे गंसे न' लुना होनानै बेयाव बिसोरो गासै दानो हानाय नेम खान्थिखौ बिसोरो खालामजोबना गालांखायो बेनि उनाव जोंनिया दानो हायो आरोखि नाथाय गोदोथ' जोंनिया जि दानो थाखाय गावनो न'आवनो ओ‌ हेसानसालि ओ सोंनानै लायोमोनबा गावनो न'आवनो बि खुन्दुंखौ मुस्राफोराव सानानै जिखौ सोंनानैनो खननानै जोंहा जि दानायखौ नुयोमोन। आरोखि बेनि उनाव जोंना हिसानसालि बुङोबा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो नुदों होमबा जोंनि न'खरावबो सम सम ओ जि दायोमोन जेरैखि जोंनिया बेयाव घन्टा मोनब्रै नांगौ लोगोसेनो जि दानायाव जोंनिया नांनाय आइजेंफोर जेरै मुस्रा माखु रासो थार साल, नो लोगोसेनो ओ मा होनो बेखौ जेनथे ओ फाख्रि मा बेखौ मा बुङोमोनल ब औ बिदिनो जोंनिया बेसेथफोरखौ लानानै सिखौ दानाय
औ।
बेनि अनगायैबो जोङो दाबो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो जि दानानै बिसोरो हाथाय बाजार रफोरावबो फाननानै एसेबाबो रां बुथुमो बा न'खरखौनो हेफाजाब होयो। बेनि अनगायैबो जोंनिया आथिखालाव बर' आइजो फोरा गोबाङानो जिखौ बायनानै गानो मानो होनोब्ला जोंनिया हाथाय बाजारावबो जोङो बिब्दिनो गोबां मिसिंजों जानाय जोङो जिफोरखौ बायनानै मोनो आरोखि खम जमनि बेसेनावबो जोङो बायनानै मोनो एबा जोङो ओ इन्दि खुन्दुंनि सिफोरखौबो जोङो गावबो न'आव जोङो दानानै गानो एबा जोङो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो जोङो बायनानै मोनो। नाथाय जोङो गावनाव दानानै गाननाय जिफोरा एसे मोजांसिन जायो होननानै मिथिगौ जेरै जोङो इन्दि खुन्दुंफोरखौनो गाव न'आव लुनानै जि दानानै गानोब्ला साबसिन जायो आरोखि लोगोसे जोङो
हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायनाय जियाबबो एसे थाबैनो जोंना गाज्रि जायो।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो जोङो नुनो मोनबावदोंखि नोंथाङाबो फोरमायनाय बादिनो जोंहा सरखारनि फोरनिफ्रायबो बिदि मिसिन फोरखौ आथिखालाव मोनोसै आरो बिदि ओ जेब्ला जोङो ओ थ्रेनिंखौ लाहोयो अब्ला बिदिनो जोङो दात हाल सरखारारनिफ्राय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि। आथिखालाव सरखाराबो बेफोर जों जोंखौ मदद खालामदों जि दानायाव आरो बिदि जेब्ला थाद फोरखौ जोङो सरखारनिफ्राय मोनगोन अब्ला बेफोरखौबो जोङो बाहायनानै जि दानानै जोङो नखर खुंलांनो हायो आरो अब्ला बिदिबा नोंथां जों हा हासमाबो जाबाय जोङो जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ' जासिगोन नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला नोंथां औ।